दा नोंथांङा फ्रि ना?
औ औ फ्रियानो दं नोंथां
दा नोंथांङा आंजों मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो सम खोन्दो गावनि बे बेसेनगोसा समखौ होनो हागोन नामा
औ औ हागोन नोंथां दायोथ' फ्रियनो दंथ'यो ओरैनो हागोन नोंथां
दा होमबा नोंथांङा फ्रिबालाय जोंङो मोनसे टपिक बे टपिकआ जाहैबाय जोंनि आबाद मावनायनि सायाव रायज्लायसै नोंथांङा दा बेनि सायाव आबादनि सायाव फोरमायनो नोंसिनि ओनसोलनि आबादनि सायाव फोरमायनो बा आबाद मावनानै जोंनि सुबुंफोरा माबोरै जायोबा आबाद खौ मा मा रोखोम खोमै मावनाय जायो एबा आबादनि सायाव मोनसे फोरमान एबा आबादखौ लानानै जोंनि सुबुंफोरा माबोरै मा होनो गावनि न'खर जौगानायाव माबा मोनसे खामानि मावनो हादों नामा बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांङा?
औ औ हागोन नोंथां जोंनि जायगाफोराव जो गोबां आबाद मावनानै न'खर ओ जौगानो हानाय दं नोंथां
मानो होनोब्ला दायोथ' जोंनि गामियारिथ' जोंनि गामियारि ओनसोला जोंनि थांनानै थानायनि थाखाय मोनसे आबाद मावो बे आबादनो जाबाय माइ आबाद बे आबादखौ जोंङो बोसोराव खनसेल' मावो बे आबाद जोंङो जुन जुलाइ बे बे मासाव मावो आरो दाथ' बे आबादानो सोलिगासिनो दं बे आबादखौ जोबनाय लोगो लोगो जोंङो बे आबाद बे माइ आबादखौ जोंङो हानानैहाय हानानैहाय जोंङो न'आव लाबोनानै दोनफैनानै माइ मारा होनानै आरो बे माइखौ रग' रग' मोननानैहाय जों बे माइखौ बाख्रियाव सोना दोननाय जायो आरो आरो गोबां बिगा बिगा गायग्राफ्रा बे माइखौ न'आव दोननानै एबा खावसे दोननानै एबा आरो खावसेखौनो जोंङो फाननो हायो एबा गुबुन गुबुन जायगाफोराव जोङो साप्लााय खालामहरनो हायो मानो होनोब्ला गुबुन गुबुन जाय दा टाउन सहरफोरावथ' बेफोरबायदि आबादखौ मावनाय जाया नालाय बेफोरो आबादखौ जोंङो फाननानै जोंङो खावसे रांखौनो जों गोबां रांखौनो जोंङो रांनि गोनांथि जानायाव जोंङो बे रांखौ मोननो मोननानै दोनथुमनानै जोंङो बे रांखौ जोंङो नांगौ नांगौ समाव जानाय प्रब्लेम जानायफ्राव जोंङो बे रांखौ बाहायनो हायो आरो आरो बेनि अनगायै जोंङो मेसें बोथोराव गोबां आबाद मावनाय जायो जेरै गासिबो आबादखौनो जोंङो जोंनि जायगायावहाय मावो आरो जेरै मेसें बोथोरावहाय जोंङो जिंखा, फोरला बेफोरबायदि जोंङो गोबां खेथि खालामनानै मावो आरो बेफोरबायदि मैगंखौबो आरो थास' थास'खौथ' जोंङो गोबां बिगा बिगा गायनानैहाय जोगोनारफोरखौ गायनानैहाय जोंङो गोबां रां मोननो हायो आरो बानलु सग्र बानलु सग्रराखौबोथ' जोंङो गोबां जोंनि जायगा जोंनि गामि ओनसोल गायो बे आबादखौ गायनानै जोंङो जों गोबां रां खामायनो हायो बे आबादखौ गायनानैहाय जोंङो
औ नोंथां।
औ बिनि फिथाइखौथ' गोबां मोननाय जायो बिनि फिथाइखौ जोङो खानानै फानहरो बे फानहरनानै जोङो गोबां गुबुन गुबुन जोङो आरो गोबां गोजान गोजान गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो फानहरनो हायो बे बे बानलु सिबखौ जोङो आसारबो खालामनो हायो एबा जोङो बायदि बायदि रोखोमनि लांनानैहाय बायदि बायदि रोखोमनि म आसार बायदि बायदि रोखोमनि मेथाइफोरावबो होनाय जायो होनाय जायो होनना मिथिनो मोन्दों आरो नोंथां। दाथ' आबाद मावनानै जोङो बे बानलु बानलु सिब्रु खेथि खालामनानै जोङो गोबां रां मोननो हादों। जोंनि नोजोराव नुनाय बायदिबाथ' नोंथां। मानो होनोब्ला जोंनि खाथि खाला ओनसोलफ्राव बे आबादखौ मावनानै गोबां रां मोननो हादों आरो जोगोनार जोगोनारखौबोथ' जोङो बिजौनिफ्राय लानानै फिथाइ फिथाइबो मोनो। फार्स्टआवनो जोङो बेगरखौ गायग्रो मैग्यनि सायाव आरो बेफोरखौ जोङो गोबां जोथोन लानांगौ। आरो हा खोना हानांगौ हा खोना होयोब्ला हासार होयोब्लासो जोङो बे फिथाइखौ गोबां मोननो हायो बिजौफ्रा मोजां मर' मर' जायो आरो बे बिजौफोरखौ जोङो जा मोजाङै लकेल मैगं नालाय जोङो जानोबो हायो एवनानै जानो हायो ओंख्रि संनानै जानो हायो रुनानै जानो हायो आरो ओंखां आरो फिथाइखौबो जोङो जानो हायो गोमोनावबो जानो हायो गोथाङावबो जानो हायो आरो आरो बे बिजौखौहाय जोङो फिसा मुथा मुथा खानानै जोङो मुथाफ्रावनो बिस थाखा एबा दस थाखाफोरखौ फाननानै फानहरो आरो आरो गोबां बिगा बिगा गायो बे आबादखौ जोगोनारफोरखौ आरो बिजौआवबो जोङो बिजौनि सायावबो जोबोद मोनो। रांफोरखौ आरो फिथाइ जाब्लाबो फिथाइखौ फाननानै जोङो गोबां रां मोननो हायो। जोंनि नांगौ फरायनाय एबा साख्रिफोर मोननो थाङोब्ला गिबियावनो रांनि थाखायसो जायो नालाय गासिबो दाथ' रां गैयाब्ला जेबोआनो जेबोआनो गैया। रांनि थाखायसो जोङो थांनानै थानांगौ थांनानै थानाया दायो बिनि थाखायनो जोङो। आबादफोरा जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो आबादफोरखौ जेरै जोङो। मावनानै जानो थाखाय आबादखौ मावनाय जायो बेफोरबायदिनो जोङो गोबां रां बुथुमनानै जोङो न'खरयानो हायो आरो नोंथां नालाय नोंसोरजों माबादि नोंथां
औ औ नोंथां। जोंनिथिंबो गोबां रोखोमनि आबादखौ मावनाय जानायखौ नुयो आरो आरो नोंथां। दा जोंनिथिंथ' आबाद होनोब्ला गोदोनिफ्रायनो मावना जाबाय थानाय जोंनि सुबुंफोरा माइ आबादानो गाहाय बिनि उनाव दं जोंनि दा गोदान गोदान ओंखारबाय थानाय मा होनोमो बिदिनो बानलु, सिफ्राव आबाद, जिंखा आबाद, कबि आबाद केरेला आबाद, थाइबें आबाद मा होनो खांख्रिखला आबाद खांख्रिखला आबाद बेबादिनो मा होनो गोबां रोखोमनि आबादखौ लानानै जोंनि आबादारिफ्रा मावनानै गोबां राहा बेबायदिनो मा होनो बिदिनो बिगियानारि मुवा साट बाहायनानै साननै सानथामजोंनो आबाद मावनानै जोङो मा होनो बिनिफ्राय आबाद। फिथा एबा बानलुनि दा बेफोरखौ मा होनो दिरुनानै सम गेजेरनि समनि गेजेरावनो सम खोन्दो एबा मोनसे मा होनो आबादाव मोनसे मा होनोमो फिथाइफोरखौ मास मोनसे एबा मास मोनथामनि गेजेराव मोननांगौखौ। बिदिनो सप्तासे एबा सप्तानैनि गेजेरावनो मोननायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ नोंगौ
आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आबादखौ जोङो मा होनो खम समनि गेजेरावनो मा होनो दिहुनानै फाननानै मा होनो जाय आबाद मावग्रा बिसोरो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो। जायनि जाहोनाव जों आबादखौ लानानै गोबां रोखोमनि न'खर खरफोरखौ धोनि एबा माजोन जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां दा जोंनिथिं थ' गोबां रोखोमनि आबादावनो जोङो मेडिसिनखौ होनाय नुनो मोनो जायनि जाहोनाव जों आथिखालाव मेडिसिनखौ एबा मुलिफोरखौ मानसि थाङालासिनो मानसिया जिरायनानैनो मोनसे द्रन सालायनानै बिदि बिनि गेजेरजों आबादाव मुलि सारनानै सारनायखौ नुनो सारनानै मोनसे आबादखौ मोजां जाहोनो थाखाय दसेनो मोनसे बिगियानारि मुवा एबा जोंनि जौगानाय जौगालु साननायजों जोंनि मोनसे आइदियाजों बर'ननाय एबा मिसिनारि मुजों जोङो सारनो हायो। जायनि जाहोनाव जों गोख्रै समनि गेजेरावनो खामानिफोरखौ मावनो हायो आरो नोंथां ना।
औ औ।
ओ दा बेनि जउोनाव जोङो गोबां रोखोमनि आबादफोरखौ मावनानै गोबां रोखोमनि गोरिब सुबुङाबो दा धोनि जाबोनाय नुनो मोनो ओ दा आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव बानलु सिब्र' होननाय बे मोनसे मा होनो आबादा गोबां रोखोमनि जौगाबोदों जायनि जाहोनाव जों बानलु सिब्रखौ दस बिगा बिस बिगा फन्द्र' बिगा माबाखौ नुनो मोनो जोंनि खाथि खालायाव जायनि जाहोनाव जों बानलु सिब्रुखौनो फाननानै गोबां रां आरनजिखौ नुनो मोनो आरो नोंथां दा जोंनि बानलु सिब्र'आ गोबां ओनसोलावनो मा होनो गोबां ओनसोलावनो मावनायखौ नुनो मोनो जाय जोंनि आबादा बे गाहाय जानानै दं आरो दा बेनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव बिदिनो खुसेर बागान ड्रागन आबाद मा होनो जिंखा आबाद कफि आबाद बिदिनो मा होनो मान जों इदिनो बहल केरेला फानथाव बिलाथि बेफोरखौ मावनानै जोंनि सुबुंफोरा गोबां रां खामायदों दा जों थांनाय मासावसो जोंनि ओनसोलाव थरमुस होननाय आबादखौबो मावनानै गोबां सुबुंफ्रानो रां आरजिनो हादों आरो नोंथां दा जोंनिथिं बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आबादारिफ्रा गावनि मुलामफाखौ साननानै गुबुननि सुबुंनि मुलामफाखौ सानालासिनो मेडिसिन होनानै फाननाय आबादफोरखौ मा होनो आबाद मावनानै फाननाय मा होनो जोंनि मैगं थाइगंखौ बेफोरनि मैगं थाइगंखौ जानानै जोंनि माखासे सुबुंफोरा मा होनो बेमार आजार जानो हमदों आरो दा बेनि जाहोनाव गोबां सुबुङानो गावनि देहायाव बेराम सोना लानो गोनां जादों जायनि जाहोनाव हमदांनो हायियाव जोंनि सुबुंफोरा माखासे बेमार आजारजों भुगिनांदों आरो दा बेनि जाउनाव नोंथांमोनथिं बेफोरबायदि मा होनो मेडिसिन होननाय मैगं थाइगंफोर दंना गैया?
दङ दङ दङ नोंथां जोंनिथिंथ' दायो गासैबो मैगङावनो मेडिसिन होजोब्बाय बेफोर मैगंफोरा जादों कफि आलु जिंखा फोरला बेफोरबायदिनो गासिबो जोंनि दा खेथि खालामनाय मैगंफोरा गासिबो मेडिसिन मेडिसिन नङाब्ला जेबो जाया मानो होनोब्ला जोङो गावनि गावनि नांगौ रांखौल' नां मिथियो नालाय आरो गुबुननि जानायफोरखौ जानो जानाय फोरखौ मोनथिया मोनथि - थिया नालाय दानि सुबुंफ्रा बिनिखायनो गासिबो मेगंफ्रावनो मेडिसिन होजोबो मानो होनोब्ला दाथ' रांनि गोनांथि जोबोद जाना फैयो नालाय रां नङाब्लानो जेबो जाया जेबो गैया नालाय बेनिखायनो गाबागाव गाबागाव मानसिफोर फोरा बिदिनो न'खराव नांगौ जानाय रांफोरखौ दिहुननो थाखायनो गोबां मेडिसि सिन बे मेडिसिनफोरखौ होनानै गोबां थाब थाब मैगं दिरुननानै बेफोरखौ जों फाननानै नै रां मोननाय बेनिखायनो मेसेन होबाय आरो जोङो बायनानै जायो मैगं बे मेडिसिन होनाय मैगंखौनो आरो जोंनि देहायाव गोबां गाज्रि गाज्रि बेमार सोमजियो आरो बेफोर बेरामफ्रानो जाबाय जेरै उदै सानाय जोंनि मोदोमफ्राव सानाय सुनाय बेफोरनि गासिबो आरो दानाथ' खानायफ्रा गासै उनदैनिफ्रायनो मोननाय बेफोर मैगं मेडिसिन होनायनि थाखायनो जाजोबदों जाजोबदों होनना मिथिनो मोनदों आरो नोंथां
औ नोंथां औ
औ बेफोरबायदिनो औ
दा जोंनिथिंबो बेबायदि दाख्लै थांनाय मा होनो बिदिनो बोसोरसे एबा आथिखालाव बेबायदिनो मा होनो मोनसे जिगाब एबा मैखुन बानायनायबो नुनो मोनदों बे मोनसे आबाद मावनाया सोलिदोंमोन बेखौ बे मैखुना माने बेदर बायदि होननाय खोनादों बिराद गोथाव जानो बेखौ गोबां बेसेन गोसायाव फाननानै जोंनि आब आबादारिफ्रा मावनानै जादोंमोन आरो दा नोंथां जोंनि सम खोन्दोआ बेखिनियावनो था थोंसै नामा होनो जोंनि थपिका बेखिनियावनो जोबसिगोन मा होनो समाबो जाबाय नालाय नोंथां जों बेखिनिखौनो फोरमायनानै एसेआवनो दोनथ'नाय जाबाय दे नोंथां
औ औ औ दे